दोनबाय।
औ खोनादों।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दायो ओरैनो दंफैयो नै।
औ औ दा नोंथां दा नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ औ नोंथां।
औ दा नोंथांजों आङो जोंनि बर'नि हाबानि सोमोन्दैनो रायलायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ दे नोंथाङा होमबा एसे जागायग्रोनायलाय।
अ होमबा अ जोंनि जि बर'नि हाबाखौनो होनांसिगोन आरोना। जोंनि जि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोबाय थानाय माखासे बर' हाबा बा गोथार जुलि बे खौहाय जोङो बयबो बा साफ्रोम सुबुङानो माने जुलि बा ओ हौवा बा हिन्जावजोंहाय गोथार जुलि जानाय
औ औ।
बे नेमा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरोना नोंथां।